हेलौ औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दानिया मा आयदानि सायाव रायलायनो?
औ आयरानि सायाव इन्टारनेटनि सायाव रायलायजागोन नामा नोंथां?
औ इन्टारनेटनि सायाव रायज्लायनायाबो मोजांष खारन आजिखालिथ' इन्टारनेटनि मुगा नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो इन्टारनेटनि बागै।
औ। जों थांनाया होननानै बुङोब्ला जोंहा जोबोद मोजां नङा होमबा नोंथां? दा जों इन्टारनेट होनोब्ला गोदोथ' गोदोनि मुगायावहाय इन्टारनेट गैयामोन। बे इन्टारनेट मोनो गोबांथार माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादोंमोन
औ।
नाथाय दा इन्टारनेट फैनानै जोंहा गोबांथार जौगानो जों ओनसोलाव जों नुनो मोनदों। दा जोङो इन्टारनेटनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला गोदो जों नुयोमोन माखासे प्रग्रामफोरखौ जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायहरनो थाखायब्ला
जों इन्टारनेट नेटनि जाहोनावहाय माखासे लाइजामनि गेजेरजोंसो जोङो खौरांफोर खौ दैथायहरनो गोनां जायोमोन। जे इन्टारनेट बेनि जाउनावहाय लाइजामनि गेजेरजों दैथायहरनाय बेलायावहाय माखासे गोबांथार जेंनाफोर नुजाथियोमोन। जे बे जेंनाया जाहैबाय जा जों खौरांफोर खौ गोबाव समनि गेजेरजोंसो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायहरनो हायोमोन। जा लाइजामखौ जोङो लिरनांगौ गोनां जायोमोन। लिरखांनानै जोङो लाइजामखौ गुबुन दाबसे जायगायाव सौहरनो थाखायब्ला जोङो पस्ट अफिसाव थांनानै जे लाइजाम दैथायगिरिया गुबुन मोनसे पस्ट अफ दैथाय हरोमोन आरो बै मोनसे गुबुन मोनसे मोनसे पस्ट अफिसनि लाइजाम दैथायगिरिया गुबुन मोनसे पस्ट अफिसाव दैथायहरो। बेफोरबायदि गोलाव प्रसेसनि उनावसो जा लाय खौराङा लाइजामनि गेजेरजों सहैयोमोन आरो फिन लाइजामनि खौरांखौ जुदि मोनफिनोब्लाबो जोंहा माखासे बेफोरबायदिनो प्रसेसनि गेजेरजोंसो गोबाव समनि उनावहाय जा लाइजामनि खौराङा सफैफिनोमोन दा बेयावहाय जोंहा माखासे गोबांथार समाबो जोंहा नस्थ' जायो। गोबाव समनि गेजेरजोंसो जोङो खौरांफोरखौ दैथाय हरलायनो हायो नाथाय दा इन्टारनेट फैनायनि जाहोनाव जोङो माखासे मोजां सुबिदा जाबाय जोंहा इन्टारनेट फैनानै जे गोदोनि बायदि खौरां दैथायहरनो थाखाय जोङो से मिनिट एबा से सेकेणडनि गेजेराव जेरावनो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों मबाइल फननि गेजेरजों जोङो खौरांफोरखौ दैथायहरनो हायो दा। बेल' नङा जोंहा माखासे इन्टारनेट फैनानै गोबांथार आरो जौगानायाबो जोंनाव फैबावदों माखासे सोलोंथाइनि सायावबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां जौगानायनि बे इन्टारनेट फैनायनि जाउन गोदो सुबुं -फोरनि माखासे फरायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेट गैयैनि जाहोनाव माखासे गोबांथार जौगानाया गैयामोन जे फरायसालिफ्राबो गोदोनि समाव खममोन आरो जोङो गोदो जे इन्टारनेटनि गेजेरजों माखासे अनलाइन क्लास लानो थाखाय
अनलाइन कचिं लानो थाखाय सानब्लाबो हाया। मानो होनब्ला गोदो इन्टारनेटनो गैयामोन। दानि जुगावहाय माखासे जों फरायसाफोरा जे गुबुन मोनसे जायगायाव थाङा लाबानो बा गावनि न'आवनो थानानै जोङो गोरलैयैनो अनलाइन कचिं बा अनलाइन तियसन अनलाइन क्लास बायदि बायदिखौ जोङो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
लानानै जोङो मोजां सोलोंथाइ लानो जोङो हायो। आरो गोदो जि फरायसालिनि अनजिमायाबो खममोन बिनि जाउनावहाय माखासे गोदो फरायनायनि जि जौगाथाइ बेफोरो एसे लोरबांमोन नाथाय दानि जि जेनेरेसनावहाय जोंहा इन्टारनेटआ जेरैबायदि जौगादों बेफोरबायदिनो जोंनि फरायसालि, कलेज बायदि बायदिया जोंहा गोबां बांनायनिफ्राय बांबोनो हमगासिनो। दा जोङो इन्टारनेट फैनायनि जाउनाव दानि जेनेरेसनाव माखासे मिथिनो मोननाय जों जे संबिजिर बा संदाननो हायै माखासे जों खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोरलैयैनो जोङो जे सार्च खालामनानै मिथिनानै लानो हायो आरो जों बेल' नङा माखासे जोंनि गोबांथार जे जोङो माखासे एडमिसन लानाय फरायसालि कलेज बायदियारियाव एडमिसन लानाय बेफोरबो गोदो इन्टारनेट गैयैनि जाउनावहाय माख अफलाइन नि गेजेरजोंसो जोङो फरायसालि बायदि कलेजाव थांनानैसो जोङो एडमिसोन खौ लानो गोनां जायोमोन नाथाय दा जेरैबायदि इन्टारनेट फैनायनि जाउनावहाय जोंहा जोबोद मोजां सुबिदा जानानै फैदों माखासे जोङो एडमिसननि खामानिखौ जोङो गोरलैयैनो न'आव थानानै जोङो माखासे कम्पिउटार लेब टप डेक्सटप बायदि आरियाव जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोरलैयैनो जोङो न'आवनो थानानै एडमिसनखौ जोङो लान नो हायो अनलाइन सिकि पे खालामनानै बायदि बायदि जोङो बेफोरबायदि जों एडमिसनखौ जोङो गोरलैयैनो न'आव नो थानानै लानो हायो आरो बेल' नङा जोंहा इन्टारनेट फैनायनि जाउनाव जोङो गोदो बेंकफ्राव थांनानै एकाउन्ट खुलिनो मानाय बेफोर बेबायदियाव जोंहा गोबांथार माखासे प्रब्लेम जायोमोन बे दाय इनतारनेत फैनानै जोङो गाव गावनि मबाइलफ्रावनो एकाउन्टफोरखौ खुलिनानै लानो हायो आरो फैसानि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला फैसा ओ सोनायबो बखनायनि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा माखासे इन्टारनेट गोदो इन्टारनेट गैयैनि जाउनाव जोङो बे बेंकआव थांनानैसो रां दोनथुमहैनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि जि जेनेरेसनाव जोंहा गोबांथार इन्टारनेटजों सोमोन्दो गोनां माखासे एप्लिकेसन जायखौ जोङो एप्स होननानैबो मिथियो बेफोरो जोंहा ओ ओंखारनो हमबाय बेफोरो जाहैबाय गुगोल पे फनपे पेटिएम बायदि बायदि रोखोमनि माखासे इन्टारनेटजों सोमोन्दो गोनां जों गोरलैयै जे जायगायावनो बा गोजानजों बा गुबुन मोनसे जायगायाव थानानैब्लाबो जोङो ट्रेनजेकसन खालामनो हायो इन्टारनेटनि गेजेरजों बे फोर जोंआबो माखासे जोबोद मोजां सुबिदा जानानै फैदों दा बेफोरो जोंनि थाखाय दा गोरलै मोजां इन्टारनेट फैनायनि
औ इन्टारनेटनि खामानियानो जोंनि माबाखौहाय
नि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा आंनो
औ इन्टारनेट इन्टारनेटथ' मोनसे जोंनि माने अनलाइन माखासे खामानिफोरखौ मावग्रा मोनसे ओ खाबु इनटारनेत इन्टारनेटावहाय माने जोङो खामानि खौ गोरलैयै खालामनानै होबाय इन्टारनेटनि जोहै जोंनि ओ जिखिनि गोरा गोरा खामानिमोन जायफोर खामानिया सानसेयावनो जाया बा गोबां समहालागै बे खामानिखौ मावनो गोनां जायोमोन बेफोरबायदि खामानिखौ माने जोङो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों माने जोंनि खामानिफ्रा गोरलैयै जानानै फैयो आरो हमना ला नोंथाङा बुंदों नेट बेंकिं एबा नेटनि खा नेटजों माने जोङो अनलाइन प्रसेसनि गेजेरजों जोङो एडमिसनखौ अनलाइन खालामनो हायो सिगाङावहाय बुंदो माने अफलाइन खामानियावहाय गोबां प्रसेस गोलावहाय लाइनदिं गोलाव गोलाव माबा ओ लाइन थानानै गावनि एडमिसनखौ खालामनाय बेबायदि बुंदों नङा होमबा दा इन्टारनेटनि जोहै जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो गोबां माने ओ जोंनि खामानिफ्रा गोरलैयै जानानै फैदों जेरैहाय जोंना इन्टारनेटनि जोहैनो अनलाइन प्रसेस जोङो अनलाइन प्रसेसजों जोङो मानि एबा ओ फैसाखौहाय बा रांखौहाय गुबुननो ट्रेनजेकसन खालामनो हादों बा जोङो अनलाइन अनलाइनैनो जोङो गुबुननो माबा मोनसे बुस्थुखौ बाय बायनो थाखायबा जोङो अनलाइननि गेजेरजोंनो जोङो माने होनो हायो दा जोंना केस दिहुननो थाखायबा जोङो एटिएम सेटिएम आव थांनो गोनां जायो दा एटिएमाव जोंहा गोबां मानसिफ्रा ज' ज' जाजाय थानो हा थायो आरो इथिंजाय ओ केसआ एभेलेबोेल जाया जानो हागौ थिग बेबायदि माने जों इन- न्टारनेटनि गेजेरै जों माबा मोनसे बायोब्लाबो बिनि गेजेरजों माने जोङो नेटनि गेजेरजों जों फैसाखौहाय माने अनलाइन ट्रन्जेकसन खालामनो हायो बेबो मोनसे गोरलै सुबिदा बिनि अनगायैबो दा जोंहा कमनलि गोरलैसिन खालामनानै होदों जोंनिआवहाय माने जोङो खबर हर नाय मबाइलनि गेजेरजों खबर जेनेबा सासे मानसिनो जोङो मोनसे नाम्बारखौ कल खालामोब्ला जोङो गावनि ओ खबरखौहाय गुबुन सासेनोहाय खबर हरनो हायो एबा जोङो सानै मानसिनि गेजेरावहाय सोमोन्दोखौहाय सोन्दो खानानै लाखिबाय थानो हायो आरो हमना ला जों नोंथाङा बुंदों लाइजामखौ गोबाव समसिमहालागै माने प्रसेसिंनि गेजेरजोंहाय थांनो गोनां जायोमोन फार्स्टआव पस्ट अफिस थांगोन पस्ट अफिसनिफ्राय मा मा थांगोन ओ गोबाव सम लायोमोन होननानै बुंदों नङा होमबा दा बेफोरबायदि खामानि याहाय सर्ट टाइमावनो एबा एसेल' टाइमनि गेजेरावनो जोङो खबर सोरनोबा मोनसे खबरखौहाय इमारजेन्सि खबर हरनो गोनां जाबाय बा बेफोर खामानिफ्रा माने ओ मबाइल फननि गेजेरजोंहाय इन्टारनेट सापर्टार बुस थुफोर आरो बेफोर मबाइलफोर ओ डेक्सटप ओ लेपटप बिदिनो गुबुन गुबुन ओ मा होनगोन टेब्लेट मबाइल बेफोर गासिबो माने इन्टारनेट सापर्टार आगजुफोर बेफोरनि गेजेरजों जोङो माने गावनि खामानिखौ गोरलै खालामना लानो हायो आरो बेदिनो खबर हरनो थाखाय जोङो फट'के मोनसे दाइल मोनसे नाम्बारखौहाय दाइल खालामबानो माने बेनो जोङो ओ खबरखौ हरनो हायो आरो जेनेबा जों दिनै माबा मोनसे इमारजेन्सि खामानि थाखाय बे मानसि खौ नांगौ जाथारबाय अब्ला जोङो मोनसे दाइल बेनि नाम्बारखौहाय कल खालामनानै एबा दाइल खालामनानै बेखौ माने गावनि खामानियावहाय गोनांथि बायदियै माने बि लेंंहरनो बा दा बिदिनो गोबां बेबायदिनो माखासे एप्सफोर दङ जायनि जोहै माने ओ जाय एप्सफोरा माने इन्टारनेटखौ सापर्ट खालामो जेरै बेबायदिनो गुबुन गुबुन एप्सफोर दङ जेराव जायनि गेजेरजों मानसिफ्रा ओ इन्टारनेटनि जोहैहाय फैसा एबा रां बा इनकाम सर्सखौ खालामनानै लाखिनो हादों सोरबाया एप्स दिहुनदों एप्स दिहुननाय लोगो लोगोनो बेहा ओ इनकाम सर्स मोनसे जादो आरो सोरबाया बे एपसनि थ्रुयैनो गुबुन गुबुन हाबाफारि एबा खामानि फोर मावदो जेरैहाय फेसबुकनि गेजेरजों गोबां इउजार फ्राहाय फैसा खामायगासिनो दङ नङा होमबा बेफोर गासैबो इन्टारनेटनि गोजोहै जानाय आरो दा बिदिनो जोंहा ओ गोदो जेरैहाय डाटा अपारेटरनि खामानि गुबुन गुबुन खामानिफोर माने बुंथ'नो हाया गासै खामानिफ्रानो जोंना इन्टारनेट दाव जाजोबसै आथिखालावहाय नङा होमबा? हेल'। हेलौ औ दोन्थ'लायसै खोमा होमबा टाइमाबो जाबाय?
हेल' खोनायाखै नामा नोंथां औ जागोन दे नोंथां जागोन।
औ दे।